औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनाबाय नोंथां मा खालामदों आङो दायो बर बर्थमान मोनसे फिसा दखान होननानै दङ ओ कम्पिउटार दखान औ ओमफाय बेखौनो माने आङो आंनि माबा खोन्थागोरोबाय आरो ना जेनेबा ओमफ्राय आरो लोगोसे दायो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दङ जेर थांनानै दंथ'यो ओमफ्राय नोंथाङाय
औ आंबो ओरैनो दंथ'यो आङो दा जेनेबा मोनसे आयदानि सायाव एसे ओरैनो सावरायनो होननानै नोंथांनिसिम कल खालामनोसै जादोंमोन आरो नोंथां औ नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन नामा औ दा होनबा आङो बेखौनो बुंनो सानदों माने जोंनि माखासे समाजाव आथिखालाव बिदिनो जौ जुवाजों गोदोसोनाय बायदिसिना नुनो मोनो बेनिखायनो आं बेनि बागैनो एसे सावरायनो होनना सानदों आरो बाथ्राया जाहैबाय माने औ जौ लों जौ फाननाय आरो लोंनाया जोंनि सरासनस्रा समाजावहाय माबायदि गोहोम खो बेनि सायाव माने एसे गुवारै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरो दो नोंथां
औ जागोन जौ होनबा
फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां जा हायो बेखौ बेखेवनो होनसै आंनोस औ ओरैनोनो जौ जुवा होनोब्ला जोंना साननो थाङोबा गाज्रियानो बुंनांगोन बे खौ मानो होनब्ला माखासे न'खरफोरा बिदिनो जौ जुवा गोबां लानायनि गेजेरजों ओ बिसि फिसा न'खर सिलिंखारबो जालांनाय गोबां बिदिन्थिबो नु बायनो दा बिदिनो ओ गोदो बांसिन नुनो मोनोमोन दायो नाथाय एसे खम जानायखौ नुदों जोंनि बिथिङाव दा बेफोरबायदिखौ जोङो ओ बादा होनाया जों साफ्रोमनिबो बिबान जानांगोन जेरै आ जौ फाननाय आरो जोंहा ओ जौ लोंनाय बेफोरखौ जोङो मोनसे एवारनेस प्रग्रामफोर लानानै माने गामि गामि बुंथिनानै होयोब्ला बिथांमोनाबो जौ लोंनायखौ माबायदि जौ लोंङो होनोब्ला माबायदि जामारो बेफोरखौ माने मिथिनानै ओ एसे खमायगोन नामा बेफोरखौ आं सानहरो आरो
औ औ थारैनो नोंथां औ
आंबो बेखौनो नुगासिनो आथिखालावबो माने माखासे गामिया बेफोरबायदि हुदानिफ्राय उदां जानो हाबाय आरो म माखासे गामियाव जोङो मा दासिमहालागै बे बेफोरबायदि थासारियावनो थानायखौ खौ नुनो मोनो आरो औ थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोङो जौ लोंनाय आरो फाननाया जोंनि सरासनस्रा समाजावहाय जबोरैनो गाज्रि था गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो बुंनो हायो आरो नङा होमब्ला नोंथां औ जेरैबायदि बुंनो नो थाङोब्ला जोंना माखासे ओरैबायदि दङ जौ फाननाय गामि जायफोरबायदि गामियाव मा जायो माने जौ फाननायजों माखासे सुबुंफोरा बुंनोबो सानो माने जौ फाननायजों जों न'खरखौ मोजां खालामनो हायो नाथाय बे बाथ्राया माने जौसे जौखोन्दो सैथो होननानै बुं जाया आरो मानो होननानै बुङोब्लाथाय मा जायो जोंना जौ फाननाय गामिफोरावहाय
औ
जौ फाननाय न'खरनि सोद्रोमा फोराबो माने फिसाइफोरा मा जायो जौ लोंनानै बुनानै थानाय खामानि दामानि मावा मावामोना जौ लोंनानै गोदोसोना थानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमब्ला नोंथां औ माने बे बेफोरनि गेजेरजोंनो म जायो जोंना माखासे उन्दै फरायसाफोराबो न'आव बिमा बिफाया जौ लोंनानै दुम दाखाल खालामोब्ला माने फरायनो सुबिदा मोना बेफोरबायदि थासारि बे जायो आरो जायनि जाहोनाव जोंनि संसार जानायावबो माखासे न'खरफोराव बेले बेजे जानायखौ जों नुनो मोनो औ
ओमफ्राय नोंथां दायो जिथुनाखि गोदोथ' गोबां सावरि बादालिबो जायोमोन नङा होमब्ला सावरि बादालि जानो माने ज' ज' जौ लोंनायफ्राथ' जालायोमोन ना दानि समावथ' बिदि सावरि बादालि जानायखौ नुनो मोनलाां मानो होनब्ला जोङो फ्राय खामानिखौ खौनो हाजिरा लानानैसो मावनाय जाजोबो ना
औ औ औ
दा बे हाजिरा लानानैसो मावनाय जायो बेखायनो जोङो माने सावरि बादालिबो जानाय जाखाला जिहेथु दानि जुगावना रावबो आरो ओरैनो खामानि मावनानै होनो नागिरखाला आरो औ बे बे आरो दानि जुगाव बेखायनो जोङो दा ओ इदिनो ज' ज'यै जुमाय लोंनायफोरखौबो एसे ओ खमायनायबो नुनो मोनबोबाय आरो जाय अबेबा अबेबा दङ दङसैयानो दाबो खिन्थु बैफोरबो लासैनो ओ जुदि सोरनिबाफोर एसे बुंफोर थिफोर मोनबा सोलायलांगोन बेफोरखौ आं सानो आरो ओरैनो नोंथाङा औ नोंथाङा ओमफ्राय बेफोर जिथुनाखि निसा बुस्थु जेरै जौ ना जौ बोरै खालामो नोंथाङा एक्सपिरियेन्स माने नुनो मोनदोंना मोनाखै जेनेबा बेफोरखौ बोरै बोरै बानायनाय जायो
औ थारैनो औ थारैनो जोंना बुंनो थाङोब्ला जौ जिहेथु जौ जोंना बर' समाजावहाय जोंना मा जायो जौजों गोदोनिफ्रायनो लोंबोनाय लोंबोनाय नालाय न'आवनो बानायनानै लोंबोनाय जों बेखौ एसे एनैब्लाबो मोन मिथिनो मोनो आरो जेर औ जोङो जौनि जागायनाय होनना बुङोबा जोंहा जौ बानायनो जाकर गिबिया नो गोनांथि जायो मानो होननानै बुंङोबाथाय एमाव जायखौ जोङो माखासे गामिफोराव बाखार होननानैबो मोनथिनाय जायो जायखौ जोङो मा होनो हाग्रानि माखासे बिलाइ बेफोरखौ देनानै बानायनाय जायो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला मोखोना बिबार रैमालि बिलाइ इदिनो बायदिसिना होनानै जोङो बेखौ देनानै माइरं होदेरनानै देनानै बेखौ मा खालामनो जोयो फोरानना दोनो आरो लारु लारु खालामनानै दैखौ राननायनि उनावहाय जोङो मा होनो जौ बानायनायाव बाहायनाय जायो जौखौ बानायनो थाखाय जों गिबियाव मा खालामो जिहेथु ओंखाम ओंखाम जागोन हाग्रा माइरं बे माइरंखौ जों मा खालामो ओंखाम बायदि संनानैहाय ओंखामबायदि स संनानैहाय मा खालामो बेखौ एसे फोरानस्रोना दोनो आरो माने नानै दोनबाय बे गुसु जानाय नि उनाव जों मा खालामो बै जे द' एमाव जौ बानायनो थाखाय बानायनाय एमाव बाखार बेखौ मा खालामो जोङो फुफ्रुनानै बे ओंखामावहाय सारनानै होयो जाहैबाय सारना होखांनायनि उनाव जोङो एसे दै सारस्रिनानै बेखौ बे जेरावहाय बा प्लास्टिकआवहाय बेखौ फेनानै दोननाय जादों बे प्लास्टिकजों माने बोनथुमना दोननाय जायो आरो सानसेबा साननैनि थाखाय बा माखासेफोरा बेखौ माखासे हास जेरै बालथिं फोरावहाय सोनानै दोननायखौबो जों नुनो मोनो आरो
औ
औ बिनिफ्रायनो बेवहाय खायसेया बिदैखौबो लोंङ साननैसो उनाव बिदै जाबाथाय बिदैखौ लोङो खायसेया आरो ओरैनो जुदुआवहाय लानानै मा होनो बेखौ दै गुदुंजों सिरनानैबो लोंनायखौ नुनो मोनदों आरो गोदोनिफ्रायनो औ
ओमफ्राय दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा खमाथ' जाबाय जानांगौ ना बेफोरनिफ्राय जेनेबा जौ फाननाय जौ लोंनाय
औ औ थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियाव बे बेफोरबायदि हुदाखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो नुनो मोनाखिसै होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा मानो होनब्ला जोंनि औ जोंनि गामिनि रायजोआव ओरैबायदि मोनसे माने आयेन बे संबिजिर दानानै दोननाय जादों माने जोंनि गामियावहाय नोङो जौ सेरेबखौ बानायनानै निजे न'खराव एसे एनै लोंनो हायोब्लाबो माने मा होनो गुबुननो माने फाननाय बा बिजों बिजनेस लाइनावहाय जोङो आगान सुरनो हाया आरो जा बेखौ माने औ माने बे जौ सेरेबखौहाय न'खराव फाननायखौ जुदि सोरबा गुबुन न'खरनि सोद्रोमाया मिथियोब्ला बे बा रायजोनि सुबुङा जुदि मिथियोब्ला जोंना मा जुरिमाना एबा फायेन हिसाबै नैरोजा रां होनांगौ आरो बेनिखायनो जोंनि गामियावहाय माने बे जौ फाननाय हुदाया गैया आरो जायनि जाहोनाव माने जोंनि गामियावहाय मा जौ लोंनायनि अनजि जोबोर खम होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो औ गोदोनि जुगावहाय एसे बोराय बोरायफोरा लोङोमोन माने बिथां बिथांथमोना दा आरो खायसे बायदि आरो थासारि जालांबाय बिदिनो माखासे जौ लोंग्राफोराबो जोबलांनो हमबाय आरो ओमफ्राय दा ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगायावहाय जौनि थासारिया माबायदि जौ जुवाजों बेखौ एसे फोरमायना होदो अब्ला
जोंनिजोंबो बिदिनो नोंथां जोंनि जायगायावबो फ्रायानो बन्द'आनो जाफ्लांबाय मानो होन गासैबो फिसा फिसौ जेनेबा फरायनायाव मुखुब जाजोबबाय बयबो सांग्रां जाना हजोब्बाय जायनि जाहोनाव ओ जुमाय फसा लायोब्ला न'खरफ्राव एसे एन दावरावआथ' जाबाय थाखायो होनना नोंबो मिथियो नोंथाङा औ बिनि थाखायनो माने बेफोरखौ माने एसे बन्द' खालामनाय जाबाय एसे एनै लोङो खिन्थु बेबायदि दावराव जालायनाय लोंनायनिफ्राय जानगाराव थाजोबनाय बायदियानो जाबाय आरो दायो
औ थारैनो जोबोर मोजां जोंनाव बिदिनो मा होनो जौ लों लोंनायनि सायाव आरो माखासे जोंनाव सं बिजिर हिसाबैबो गामियाव लिरनानैदबो लानाय दं ओरैबादिबो दं माने जौखौ नोङो नखराव लोंनानैबो नों बांद्राय लोंनो मोना बिदि लोङो ब्लाबो मा मालायनि न'खराव थांनानैहायबो मा खालामनो मोना जोंनाव दावराव खालामहैनो मोना बेफोरबायदि जोंनाव माने संबिजिर दाना दोनखानाय दं आरो रायजोफोरनावहाय लोगोसे लाइमोन आफाद फोराबो बे आयेनखौनो जोङो फालि मानिनानै सोलियो आरो जायनि जाउनाव माने न'खराव दावराव खालामोब्लाबो माने बेहा आरो एक्सट्र जुरिमाना होनांगौ जायो जाहैबाय बेनि थाखायनो जोंनााव मा जौ लोंनानै एसेबां दावराव खालामनो हाया आरो गामि ओनसोलावहाय जोंनियाव
औ
औ बेखौ आङो सानो गासैनिबो गामि ओनसोलाव बेफोर बेफोरबायदि संबिजिरखौ दानानै लायोब्ला बा आयेनखौ दानानै जुदि मानि होनो हायोब्ला थारैनो जोंनि सरासनस्रा समाजा जौनिफ्राय उदां जानो हागोन होननानै आं सानो आरो नङा होनब्ला नोंथां औ
ओमफ्राय नोंथां थायोथ ओ दिनै दिनैनि बोथोरखौ सोंनोसै आं नोंथांमोनथिं बोरै जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोरबो ना अखाफोर हानायनि समभाबना दंना गैया दिनै जोंनिथिंथ' बहुद गरम नालाय बिदि बेै नोंथांमोननिखौबो सोंनाय जाबाय आं
औ औ थारैनो बोथोरा दिनै बुंनो थाङो थाङोब्ला अखा दोमैहां सान्दुं दुंहां बिदि जागासिनो अखाया माने हागोन हाया ओरैबायदि कन्डिसनाव दं आरो दायो बेलासि सिमहालागै हानोबो हागौ ब हायालासिनो सान्दुंबो दुंनो हागौ बिदि जागासिनो आरो माने दसे दसे अखा दोमैनाय बेफोरबायदि थासारिया फुंनि फायनो जानायखौ नुनो मोनदों थाङो जोंनाव ओंखायनो दा माने कनफारम बुंनो हायि बायदि जानानै दं आरो नोंथां
औ दा जिहेथु दा दैलां बोथोरना बबेनिफ्राय जोमै हाब्रुखौनो बुंस' हाया
अब्ला नोंथां दिनैनि बे जौनि सायाव रायज्लायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ दे नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ जागोन गोजोननाय थाबाय